औ मा नोथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों होमबा नोंथ थां जोङो ओ जोंनि माने मा होनगोन बेखौ ओ फोरबोफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां
औ औ हागोन नोंथां।
अ जोंहा माखासे फोरबोफोर दङ बैफोर फोरबोफोरनि सायावनो जोङो एसे एसे सावरायलांनोसै
औ।
औ बेबायदिनो होमबा आङो एसे बैसागो फोरबोनि बागैनो एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथां ओम जोंहा बैसागो फोरबो होनोब्लाथ' जों बेयो मोनसे आसामावनो आसामनि सुबुंफ्रानो खुंनाय बा फालिनाय मोनसे फोरबो लोगोसे जोङो ओ जोंनि बर'फोरनि माने मैखोम बा गोसो गोरबोजों नांथाबनानै थानाय ओ मोनसे रंजाथाइ फोरबो बेखौ जोङो ओ माला स समनिफ्राय फालिबोदों जों बेखौ हमनो हाया बा बुंनो हाया जाय समनिफ्राय जोंनि बर' सुबुंफोरा बा बर' ओ मानसिफ्रा ओ रायजो जाबोदों बा रायजो जाबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो जोङो बै बैसागो फोरबो खौ रंजाथाइ फोरबो महरै जोङो फालिबोदों। थिग बेबायदिनो जोङो ओ नुनो मोनो जे जोङो सैथ्र दाननि जोबथा दानाव मोसौखौ मान होनानै जोङो मोसौ बैसागो महरै फालिनायखौ जों नुनो मोनो बै मोसौ बैसागोखालि जोङो मोसौखौ सिबियो बा मोसौखौ जोङो बायदिसिना नेमखान्थि खालामनानै जोङो ओ दु-दुब्लि बा दैयाव एबा फख्रि बा बिलोफोराव बा दैसाफोराव लांनानै जोङो बेखौ थुखैयो ओ थुखैनानै जोङो बे खालि उदाङै हगारनायनि होयो उदाङै हगारनानै उनावहाय बेबायदिनो फैफिनो आरो मोनाबिलियाव जोङो ओ बिनि ओ दुरुं गोदान बा बिखौ दोनदाल होनाय बा बेखौ गलियाव खानाय दुरुंफोरखौ जोङो गासिखौबो सोलायजोबनानै गोदान होयो मोसौखौ गोदान दिरुंजों खायो बेफोरबायदि खालामनानै जोङो मोसौ बैसागोखौ फालियो दा बेनि उनाव जोंहा से बैसागोआव जोंहा बोर लानाय बोर होनाय बे ओ हाबाया जोंनियाव जागायो जोंनो ओ बि बे से बैसागो खालि ओ गिदिरफोरा ओ उन्दैफोरनो बोर होयो उन्दैफोरा आरो गिदिरफोरखौ खुलुमनानै बोर लायो। बेबायदिनो लोगोसे आरो ओ इसोरनियाव माने बै फैबाय थानाय गोदान बोसोरा जाहाथे मोजाङै मोजां थाङो जेबो जेंना खैफोद आफोद फैया माने जेबो मोगा जेंनाजों मोगा मोगि जानाङा बेफोरबायदिखौ हास्थायनानै ओ बिसोरो आर'ज माने बयबो आर'ज बा एबा थानसालिफोराव आर'ज गाबनानै बिसोरो बेबायदि ओ खुलुमो खुलुमनानै फोजोबो फोजोबनानै उनाव जोङो नै बैसागोफोरनिफ्राय जोङो गामियाव गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बायदियै जोङो गामियावहा न'खर न'खर हाबनानै ओ बेरायनाय बा मोसानाय खाम सिफुं जथा लानानै मोस सानाय लोगोसे जोङो बयनावबो एफा एनै जोंनाव हारिमु हिसाबै जोङो औ जौ लोंनाय माइब्रानि माथानि बिदैफोरखौ जों एसे एसे जे लोंनाय बेफोरबायदि जोंनि ओ खान्थिया बा ओ खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदि खालामनानै फालिनायखौ औ
अब्ला नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा बर' हारिमुनि बैसागोखौ बैसागोआथ' जोंनि एंगार हायै फोरबो नङा होमबा बेयो बर'निनो गिबि फोरबो आरो दिनै बयबो बैसागो होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय आरो बे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो जों बैसागो फैनाय लोगो लोगोनो जोङो बै जोंनि साफ्रोमनिबो जिउआव रंजाखांनाय फैयो बोरायानो जा बुरैयानो जा बिदिनो जोंनि गोसोआव रंजाखाङो। नोंथाङा मोसौ बैसागोखौ बुंबाय जेला आंबो जोंनि ओनसोलावहाय जेरै मानसि बैसागो खौ बोरैहाय फालियो होननानै बुङोब्ला नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायथिनो लाबाय जेनबा मानसि बैसागोआ जोंहा से अक्ट'खालि बैसागोनि से अक्ट'खालि जेरै बर'फोरा जोङो गावबा गाव धोरोमसालिफोराव थांनानै गाजा गोमजायै जोङो ओ माने ओ इसोरखौ जोङो आर'ज खालामो लोगोसे जोङो जोंनि बैसोआव गेदेर बिमा बिफा बिदा बिबाजै आरो लोगोसे भाय बाहागि आयं आ आयं आं आयं बे आबै आबौ लोगोसे आमाय आनै गासैखौबो जों गामिनि जाय बैसोगोरा बिथांमोनखौ जोङो ओ खुलुमनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव बेखौ बाहायो आरो आरो लोगोसे जोङो जोंनि बर'नि बिदिनो जोङो जोंनि बर'नि दामनाय देनायजों जोङो बाथौ आर'ज खालामो थिग बिदिनो जोङो बे दिनखालि जोङो बिदि आर'ज जोंनि बोर होनाय लानाय बोर सानस्रिनाय बिदिनो उन्दैफोरा बोर लानाय गिदिर गिदिरफोरखौ जोङो खन माने आन्थु खेरायनि मान माने खुलुमनाय फोरो जोंनि थाखाय ओ से थारिखाव जानानै थाङो आरो बेनिफ्राय जोङो बैसाग बैसागोनि नै अक्ट'खालि जोंहा बर'निनो जोंहा दामनाय देनाय दंखायो जोंहा खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै जोङो ओ ज' बैसागो मोसानो जों ओखारलाङो आरो गामि जोङो एक थारिख दुइ थारिख थिन थारिख बेफोर रखम थारिकाव जोङो गुबुन गामि खाथि सेर सेर थानाय गामिफ्राव जोङो मोसानो थांग्रोयो आरो
बेदिनो जोङो बर'नि मोसानायखौ मोसानो थाङोब्ला जोङो गिबियाव जोङो आइजोफोरा जेरै लांगा दख'ना ब्लाउस गोजा बिदिनो फास्रानि फालि आरो बिसोरो संख'नि आसान आरो बिथांमोना फथा लायो आरो बे खाफालाव थिग बिदिनो जोङो बर'नि मोसानायखौ लानानै बिथांमोना बाहागो लायो थिग बिदिनो हौवासाफोराबो ओ गामसा गोथां सला गुफुर आरो ओ फास्रानि फालि बिदिनो आर'नाइफोरखौ गोदोनायाव लानानै जान्जि खानानै मोसानो थाङो आरो थिग बिदिनो जि बिथांमोनहा बिबायनो थाङो जि मालिखफोरा माइरं हरो रां हरो जिखिनि जाया बिथांमोननो माने अन्थफ हरो बे अन्थखौ लानानै फैनाय जायो आरो आरो थिग बि बिदिनो जोङो लाना फैनानै आरो सय थारिख सात थारिखाव जोङो गामियाव मोसाजोबो खायफा खायफा गामिया गिदिर जानायनि थाखाय मोसाजोबनो हाया सानसेयाव बेखौनो जोङो सय थारिख आरो खात थारिखखौ जोङो गामियाव जोङो जोबथा मोसाहोयो आरो बोराय जा सुबुं बुरै जास सेंग्रा जा जोङो बे दिनखालि जों बैसागो बोथोराव रावबो गोदोर फिसा उन्दै राव खौबो जोंङो बासिलाया माने बर'नि मेथाइ खुगा मेथाइ एदावलायनाइ बेफोर रखम मेथाइखौ लानानैनो जों बैसागोखौ जोङो गाजा गोमजायै खुङो आरो बिदिनो एसे एनै नखरफोराव माइब्रानि जौ बिदिनो जौ गोरान बेफोरखौ जों बै सागु बोथोराव बरफोरा लोंखायो बेखौ खुनु बेदिनखालि जोंहा रावबो बादा गैया आरो बैसागो बोथोराव बयबो माइब्रानि एसे माथानि एसे जौफोरखौ जौ बिदैफोरखौ जोङो लोंनायखौ नुयो आरो औ बेफोर जोंनि बरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो जों बर'फोरा दासिमबो बेखौ जोङो फालिनायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां मानोना जोंनि बर'नि ओ जोंनि बे ओ बैसागोनि मोसानाय मुसुरनाया जों बेसे जोङो गोबां बोसोरफोरनिफ्रायनो जोङो फालिबोदों बेदि खालि जोङो रंजायो आरो नोंथां अब्ला नोंथां एसे फोरमायनानै होबावो जोंनि बैसागोखौ आरो बोरैहाय खुंबावो नोंसोरनि ओनसोलावहाय
औ नोंथां औ जोङो जेनेबा बिदि बैसागो ओ बेबायदियैनो खुङो जोंनियावबो जोङो ओ नोंथाङा जे बुंलांबाय बा आंबो दोहयो माखासेखौ बुंलांबाय जोङो बेफोरबायदि लोंनाय बायदिसिना हुदाया जोंनि गेजेराव दंखायो बियो जोंनि ओम बियो मोनसे हारिमु होननानै बुंनांगोन आरो जोङो बेखौ ओ जों बे लोंनायाबो मोनसे जोंनि हारिमु बा बे जौ बानायनायाबो जोंनिनो मोनसे हारिमु बेखौ जो जों बेनि बेखौ माबायदि बानायनांगौ बिनि थाखाय मा नांगौ जों बेखौ गासिखौबो जों मिथि बबा जों रोंगौ जेरै जोङो जौ बानायनो थाङोब्ला ओ एमनि गोनां जायो बा एमखौ जोङो माबायदि मा मा मुवा होननानै जोङो बानायो बेफोरखौ जोङो मिथिगौ जेरै मोखोना बिलाइ नांगौ ओ बिनिफ्राय खुसेर बिलाइ खान्थाल बिलाइ ओ बेफोरबायदि ओ बिलाइफोर खौ होनानै माइरंजों लोगोसे देफानानै जोङो लादु खालामनानै फोराननानै उनावहाय बेखौनो जोङो मा ओ ओम माइरंखौ ओंखाम संनानै बे माइ ओंखामाव जोङो बे एमु गलायनानै जौ बानायनाय खौ जोङो नुनो मोनो ओ थिग बेबायदिनो ओ लोगोसे आरो जोङो माने ओ गोदोनि समाव जोङो बे बैसागो बोथोरखौ गोबां सानसिमहालागै लोङै जायै बांद्राय लोंला जाला जानानै जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन मानोना दानसे बैसागो दान मोनसेखौ आबुङै फालियोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो ना नाथाय जों बेबायदिखौ नुनो मोनाखै जोंनि समाव उम ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनबाय जे जोङो सान स्निनि गेजेरावनो जोङो बेखौ बायदिसिना गाजा गोमजा हानाय मानि जों रंजानानै ओ फोजोबनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय आरो जोंनाव मोनसे गोदान ओ फैबाय जोङो जायखौ जौस्रां बैसागु जोङो जौस्रां खालामनानै जोङो बायदिसिना आब्रुथियै जोङो माखासे जे बादायलायनाय थुनलाइ हारिमु बादायलायनाय फोरखौ जोङो होयो बेबायदिनो उनावहाय जोङो आरोबाव जा जोंनिनो ओ माखासे जायगाफोराव देंखोगिरिफोरखौ लिंहरनानै देंखो ओ बोहोनानै बा मेथाइ रोजाब होनानै रंजानाय बेफोरबायदिया जोंनियाव दङ आरो दाबो औ बेबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां बुंनायाबो जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव जोङो बैसागोखौ ओ गोबां बिथिङाव जोङो फालिबोनायखौ नुयो दिनै जोङो बैसागोखौ जोंङो जौस्रां लेभेलावबो लांबाय दिनै नङा होमबा दिनै गेवलां फोथाराव बा जौस्रां लेभेलावबो जोङो आरो लोगोसे गेवलां फोथाराव जों बैसागोखौ मोसाहोयो बिदिनो जों बादायलायनाय होयो बैसागोखौ बबेबा बबेबा गामिनिफ्राय जायफ्रा मोसाखावरि दं बिथांमोनखौ जोङो बे बादायलायनायाव हांख्राय हरो जाय बिथांमोनहा हांख्रायनाया बिथांमोना मोसा सानानै जेरै देरहासारनो हायो बिथांमोना सेथि आवग्रिनो हायो बिथांमोनहा खमैनो नैजिबा रोजा नैजि रोजा बिदि दान माने रां बान्था मोनो आरो बेफोरो जोंनि थाखाय माने जौगानाया बेयो मोनसे आरो मानोना जों बैसागोखौ दो गामियाव ओनसोलावनो गामियावनो मोसानानै जोङो फोजोबोमोन आरो जोंनि बे दान मोनसेखौ नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव दान मोनसेखोनो फालियो अब्लाबो जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो मास मोन माने सप्तासेखौ जोङो रंजानाय जायो आरो बेनो जों गामि ओनसोलाव बारा आरो बिनि गामिनि बाहेराव बेखौ से बैसागोनि जोबथा खारा खालारसिन जोङो खुंनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो आरो नोंथां आरो जों बैसागोखौ दिनै जौस्रां लेभेलावबो जोङो कम्पिटिसन बादायलायनायाव जोङो मोसाहोनानै जोङो बिदिनो खालामनायखौ नुयो आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जों सावरायनांगौखौ बिखिनियावनो लाखिथनोसै नामा औ गोजोनथों नोंथां
गोजोन्थों